हेल'
औ।
औ मा नोथां?
अ दङ। ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङालाय?
जिरायनानै। बरावबो बेरायनो थांङाखै?
बेरायनो थांथ'वाखै दासान्दै।
गायनाय फुनायालाय जाबायना जायाखै? गायनाय बोथोर
औ गायनाय बोथोराथ' सोलिगासिनो
औ होनबा मबा गोदान सिनेमाफोरनो ओंखारदोंमोन नामाथाय? सिनेमासो नायनो सानदोंमोनलै
अ दा र' मायबा नाम गोदान ओंखारदोंमोनथ'। अ मा नाममोनथाय बावलायलांबाय आं।
बर'नि मिथिगौ नामा बर'नि?
बर'निथ' बर'नि मिथिया मिथिया।
औ। आंबो बर'निखौलाय मिथिया दा मा ओंखारदोंथाय
हिन्दीफोरनि मिथियो नामा?
मिथिदों आरो।
औ धुरन्धर औ औ औ आंबो खादोंमोन। औ नायबाय नामा नोंथां?
नायखांबाय नायनायालाय।
अ औ आ-आंथ' फार्स्ट हरावसो नायनाय सेकेण्खौ नायाखै पार्ट थुखो।
अ पार्टथुखो नायाखै मोनना, आं मैया हरावनो नायबाय।
अह अह
ओद जोबोद मोजां मोजां सिनेमालाय नायनोगोनां आलाय
औ अ अ
हादोरनि इसे
औ औ फार्स्तखौ उम
जोंनि माबायाव र बा होनना बुंगोन मा माबा एजेम्ट बेजोंनो थायो नालाय गाव गावनि हादोराव एजेन्टफोरा माबायदि खामानि मावो बेफोरखौ एसे फोरमायना होदों आर ना एजेन्टफोरा माबायदि माबायो इसे सिं सिं
ओमफ्रायथ बिराद कन्ट्रभारसिबो जादोंमोन ना बे फिल्मा
औ कन्ट्रभारसि जादोंमोनथ आरो उम थ' दा जोंनि बुंनो थाङोबा सिनेमा माबाफोराबो बुत डेभलप जाबोबाय नङा होमबा
औ अ जाबाय जाबाय
बायदि मोनबा माबायदि डेभलप जाबोखो एसे फोरमायनाय हायो नामा ओ
अ आं मिथिनायावथ आगोल लाव उम मभिखो जेनेबा दाथ जेरै ओ परदाफोरावबा स सिनेमा हलाव देखायोमोन आगोलथ आगोलबोरै मा होनो इखौ माबायावनो देखायोमोन परदायावनो खिन्थु माने रिल ज्रिल थायो बेयाव बिदिसो बानायोमोन आरो फार्स्टआव ना अ औ औ औ बिनि उनाव ओ लासै लासै माबा जाबोदों खोमा बे मा होनोमोनथाय बेखौ केसेट ना मा होनो
औ केसेट होननो केसेट थिगानो बुंदों नोंथाङा फार्स्टआवनो सिनेमाथ गैखायामोन ना आगोलाव केसेटसो ओंखारगो बोदोंमोन अ माबखो लोगो थाङोबा आरो थियेटार बायदिया ओंखारग्रोदों था बुंनाया थियेटारखौनो होनदोंमोन न औ
थियेतारा औ सिनेमानि सिगांथ थियेटारसोमोन ना।
औ सिनिमा
अ आदसा आदसा औ औ आदसा द्रामा आरो ना औ औ द्रामाफोरखौबोथ' आगोल बिदि माने फार्स्टआव स्टेज स्टेजाव देखायनाय जायामोन ना। बिदिनो मानसि मानसि नि लांदां जायगाफोरावनो जेनेबा गामि फोरावनो मोनसे जायगायाव थुबुर जानानै गेदारिं जानानै एसे देखायोमोनना बिदि लांदां जायगाफोरावनो बा एसे सायना सालि बानायना बानायनानै ओरैनो माबाफोरनि हाग्रा मा होनो एखो बिदिनो सायना बायदि बानायनानै देखायोमोन खोमा आगोल आं मि नेव आरोना। ओमफ्राय दाथ' आरो बिराद। देभ्लप जाबोबाय हल फोरावसो देखायो दानिया माने बेलेग बहुत बेलेग जाबोबाय आरो। दानिया।
नाथक बिदिफोरखौ नुनो मोनला मानो
औ औ दा जेनेबा मानि खारन होनबाथ' जेनेबा आगोलनि दिनाथ' गैला नालाय दाथ' बिराद ओ मा माबायानो माने दिनानो सोलायबोबाय। दा जाबाय टेक्न'लजिनि जुग औ। औ रावबो थां जेने बा मोनसे जायगायाव थुबुर जानानै जेने बा नों नातक मोनसेखौ नायनो थाङो राव टाएम गैला। ओ ओं बेखौ माने फिलिम फिल्म बानायनानै ओ माने बेलेग बेलेग जायगायाव जेनेबा शुटिं बारायनानै बेलेक बेलेग जायगा गायाव नों देखायनायनि मोनसे माबायाव माबानि मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ जेनेबा परदायावनो जा बा फिल्म हलफोरावनो जा। नों जेरै जे जेरावबो जायगायावनो खना खनला देखाय देखायनो हायो।
औ
नांनि बायदिबा जेनेबा मानि थाखाय ओ मा होनगोन बेखौ नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंखौ
ओ आं सोंदोंमोन जे नोंथाङा मानि थाखाय बिदि माबा नुनो मोनला होना सानदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन आरो न ओमफ्राय जों द आगोलाव जे नाटक बा माबा बे बेखौ मानो थाखाय नुनो मोना होनना सानदोंमोन आरो
अ आदसा आदसा नोंथाङा बुंनाय नोंथांनि बायदि
अ आं बुंनाय साननाया बादिबा आं मिथिनाय बायदिबा दा आगोल मान मानसिफोरा ज' ज' थालाय लायोमोन माने समफोरखौ बारा सानामोन आरोना बै उमुखाव माबा दङ होननानै ज' बयबो लोगो नांलायनानै ज' ज' थांलायलायोमोन
औ औ आगोल औ आगोलथ' आरो जेनेबा औ बिदि एक्सट्रा खामानिबो थायामोन नालाय बयहाबो मानसिफ माने जानाय लोंनाय बा बिदिनो समाज संसार खुंनाय समाजाव थानांगौ मिलायनानै बिदि बिदि मोन ना एक्सट्रा बिदि खामानिथ' गयामोन
बेनिफ्राय आरो आगोलनाव थारमाने बिदि ज' ज' थानायनि जाहोनानो बिदि आगोलाव हारसिं थानानैबो मा खालामगौमोन दानाथ' सुबुंफोरा दा टेक्न'लजि डेभलप जाहैनांगौमोन बुंबायना दानि जुगाव सोलायलांबाय होननाय बायदि दा गावनो ज' जानानै लासिनो गाव हारसिंनोबो नायनो हायो नालाय ओंखायनो सानो मा हारसिंनो थानानै नायना मा ज' जानानै थांबाव नायनांगौ होननानै स आरोना ओंखायनो दाना बयबो जनो गाना थाङा नालाय ओंखायनो बै थियाटार बायदि बिदि खुंनायफोरखौ जायगाफोराव थुबुर जायो खायनो बैफोर जायफोर दिन्थिग्रा बेफोरावबो एसे लकसन जायो नालाय। गावसोरा दिन्थिनानै एसे दिन्थिनायनि गावसोरनि हाजिरा बा जा मोननो गोनां बेफोर खौ मोना नाालाय इनिखाय बिसोरबो लासै लासै गारबो लांनानै बेफोरखौ नुला आरो। थार माने जाहोना बेनो आरो।
ओ ओ नंगौ नंगौ उम।
ओमफ्राय आरो दा नोंथांमोननो दा सिनेमा हल माबाफोर जोबोद देभलप जाबाय आगोलाव केसेट बायदिसो दङमोन नङा होमबाना उम बै गान बायदिसो ओंखार रैमोन आगोलाव? उम बे रिल्स बायदियाव दा थ' रिल्स होननाय बु माबाखौनो नुनो मोनला। दा मानसिफोरा रिल्स होनना बुंबा दा नै ससियेल मिडियाआव गुसुं गुसुं सुंद' सुंद' माबाखौ होनना बुंबा बेखोसो सानो। मा रिल्स होनना बुंगोन आरोना। बै आ औ बिदिसो जालांबाय आरोना माबाफोरा। ओमफ्राय सिने मा हलावबोथ' दानिया आगोलाव जों थ' नुनो मोननायाव सिनेमा हलाव डाइरेक्ट परदा बायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि बैदिसो नुनो मोनो मोन। दाथ' बै परदा बायदियाबो एसे एसे सोलायलांनो सानदोंसो। उम दाना थ्रिदि गावनो सस मा नायनो होना बेसो। होओ ससमा बायदि गानहोनानैसो बिदिसो नायहोयो दाना। थ्रिडि नुयोनो खनसेबो नायफेराखै देलाय आंनो नायनो औ बिदि मिथिदों आरो नाय फोरबा एसे मोजां मिथिद्रायगौमोन माबायदि जायो। लिरनो। ए नोंथाङा मिथिगौ नामा मफोर बिदि थैदिन नुयो।
आंथ आं मिथिथवा माने। आं एसे माबाथवाखै। थांफेराखै माने।
औ नोंथाङाबो मिथियाना उम जोबोद। डेभेलप जालांबायनो सि सिनेमा हलनि माबाफोरा डेभेलप जालांनाय नायफोरा सिनेमा हल जायफोर एक्टर एक्ट्रिसफोरा सिनेमा बानायग्राफोरा बिसोर आगोलनि बायदि नङला दाना जोबोद। माबा सिलिब्रिटि बायदि जायो आरो दाना। जायफोर बानायो। सुबुंफोरा बिराद नायो नालाय।
औ माने फुरा औ। खामायनायाबोथ बिराद खामायो। ओमफ्राय फुरा औवा मिथिजासे आरो दानिया माने एसे मोनसे। फिल्म बानायोबानो माने मोजां फिल्म बानायनो हायोबा आरो। गासिबो। मोनथि। यो सिनायजायो बयजोंबो।
औ बिसोरना। थ दाना इदि फिलम जोंबो लोगोसे एकभाथाइसमेन बो। फै। दानिया बै। एदभारटाइसमेन्ट दे होनना बुंबाय आं दा बे। एदभाटाइसमेन्टफोरा फिलम जगथ आव माबायदि जायगा मोन। बिखौ मानो थाखाय। बिदि लाल जायगा लाफैखो बिसोरो मा होनना सानो नोंथाङा।
औ आटसा आंनि बे। फिर माने। माबायदि जायगा मोनखो।
अ मानो बेफोरो एदभाटाइसमेन्टफोरा फिल्म हि जथ फैखो माने। आगोलाव बिदि नुेफेरामोन फिलिमावना फिलिम लसोमोन दाना ब बैस फिलिम बानाय बेआव हाइ एक्टर एकटिरसखौ एटबातिसमेन खालामनो गावसोर
ओम ओम ओम।
बा गावसोरनि थाखाय बानायनो लिङो।
अ अ दासो बुजिमोनदों नोंथां नोंथांनि सोंनायखौ अ माने मानसिफोराना दानिया ओम गासिबो माने बिजनेस माइन्देड जाजोब्बाय ना। एनिफ्राय औ । इनिफ्राय माने जेनेबा नों ओ सेलेब्रेटि होननाय सेलेब्रेटि ओ माबा मोनसे जेनेबा द्रेसानो जा बा माबा मोनसे जायखिजाया गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा जों सेलेब्रेटिखो ओ खालामनाय नुनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा माने फल' खालाम मोना। दा नों फ्लिमाव मोनसे ड्रेस जुदि एक्ट्रिस बा एक्टर गानोब्ला बेखौनो माने हा माने लाख लाख मान सियानो बेखौ फल' खालामगोन बेनो ट्रेनदिं जागोन बिनि बेनिखायनो माने मानसिफोरा जायबा बिजनेसमेन फोर बिसोर माने ओ बिसोर बिखौ स्पनसार खामनो होयो आरोना ओ माने गावसोरनि मार्केटखौ अ। बिसोरनि ओ बारायनो थाख खाय जेनेबा। अ गावखौ प्रपिट खालामनो थाखाय बा गावनि कम्पेनिखौ माबानो थाखाय प्रफिट खामनो थाखाय बिसोर बिसोरनि जोहै माने बिसोरनि दारै माने ओ गावनि काम्पेनिखौ माने माबा खालामो आरोना। स्पनसार खालामो आरो। जायनि थाखाय बिसोरो माने सेलेब्रिटिफ्रा फैसा मोनबाय ओमफ्राय आरो गावसोरबो माने ओ सेलब्रिटिफोरा जेरै ओ गावसिनि माबाखौ कम्पेनिखौ माबा खामना होबाय। प्रमट खालामनानै होबाय बिनिफ्राय बिसोरनि ओमफ्राय मानसिफोरा बिराद फल' खामबाय नालाय बिसोराबो माने ओ माबा जाबाय आरो प्रफिट जाबाय आरो।
औ बिजनेस बिजनेसाव प्रफिट जाहैबाय आरो बिनि जाहोनावनो औ बिनि जाहोनावनो फल' खालामनाय गाव इन्डासट्रियेल रिभलुसनना बि फिल्म जगथाव फैनायनि जाहोनावनो फिल्मनि माबाफोरा थारमाने जोबोद डेभलप जालांबाय आरो।
औ औ‌।
बेनि मेन कारनानो फैसाया हाबबाय नालाय इन्डास्ट्रियाव बेखायनो आरो नोंथाङालाय फैसा बिदि एक्टर बा एक्ट्रिस सिलिब्रिटि फेभरेट दङ नामा नोंथांनाबो?
अ एमान बिदि फेभरेट मानि माने जेनेबा औ जेनेबा मानि हलिउद
हलिउदनि बलिउडनि जोंनि बड' फ्लिमफोरनि बाबो
अ बर' अ' बर'नि होनोबाथ' आं सोरखौ मोजां मोनो हेलिनाखौ। खौ मोजां मोना ओम एनिफ्राय दरदखौथ' र' सोरदोंमोनथाय। थर उम जोंनाव बांद्राय बिदि माबाखौनो गोसाव गैया लिंसाराब
औ लिंसाराबो मोजाङानो ओं औ ओमफ्राय आरो गोदान फुजाखौ आं आरो सासे दङमोनले एक्टर बेखौबो मोजां मोनोमोन आं। गोसोयाव गैला दा दा।
बेनोथ' बावगारबाय आं।
ओ जोंना एसे टाइमाबो एसे सुंद' जाबाय। दा नोंथाङा माबाफोर खालामदोंमोन। बाब उनाव रायज्लायसिगोन रिभुलुसनफोरखौ' एसे रायज्लायनो दंबावोमोन नोंथांदों उनाव रायलायबावसिगोन दे न'।
रायलायसिनगोन दे दे।